औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय माबोरै दं
औ मोजाङानो दं नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दङ दा जों दान्दिसे सावरायलायगोन आरोना नोंथां।
औ दायो बर'नि हारिमुनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन हागोन थारैनो
औ बर'नि हारिमु होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि जानाय- लोंनाय गाननाय-जोमनाय बर'नि गासैबो माबाफोरानो बेरखाङो नङा हीबा। औ दा नोंथाङा मा बुंनो सानो बर'नि हारिमुनि सायाव
दा बर' हारिमुनि सायाव एसे गोलावै आं फोरमायना होनो सानदों। दा बर' हारिमु बर' हारिमु होननानै बुङोब्ला बर'फोरखौ आसाम एबा सा सानजा भारतनि गुदि थागिबि होननानै जोङो ओ गनयनाय गनना खालामनाय जायो आरोना गनना खालामनाय जायो। नंगौना दा बर'फोरनि हारिमुवा जोबोद धोनि रोंगौथि गोनां एबा माने खुन्था गोनां आरो ना नोंथां दा माखासे बिफांफोर थायो। गाननाय जोमनाय थायो जेरै दख'ना आर'नाइ फालियो एबा गामसा फास्रा बायदि- बायदि। ‌ जेरै दख'ना होनना बुङोब्ला बर' हिन्जावफोरनि गाहाय गाननाय नङा होमब्ला दा बेयो जोबोद माने गोख्रों माने आखाइजों दानाय एबा मिथिंगायारि गाबफोरजों सुफुंजानाय मोनसे दख'ना आरोना बियो दा आर'नाइ आर'नाइ होनना बुङोब्ला नोंथां बियो बर'फोरनि मान एबा सिनायथिनि गाहाय सिन आरोना नोंथां। दा बेखौ
आन्थौ सुफोरनि समायना हारिमुवरारि गाननाय होननानै जोङो मानियो बा मा मानिनानै लादों। बा मानिनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं। नङा होमब्ला दा बेनि गेजेरावनो फालि गामसा होनना बुङोब्ला बर' हौवा फोरनि गाननाय बा ग गाननाय जोमनाय आरो ना दा बर' हारिमुआव माखासे माने फोरबोफोर थायोबा फोरबोफोर फालिनाय दं आरोना दा बैसागु दं खेराइ फुजा दं बायदि बायदि गु होनना बुङोब्ला बर'फोरनि गाहाय एबा देरसिन फोरबो नङा होनोमब्ला दा बेखौ बोथोर गोदाननि आखाइ एबा बोथोर गोदानखौ बरायनो थाखाय बैसाग माने दाननि बयनिबो मोजां समाव ओ बैसाग दानखौ माने मजां समाव फालिनाय जायो दा खेराइ फुजा होनना बुङोब्ला बर'फोरनि दार्मिक एबा आथियारि फुजा माने बेयाव जोङो ओ मिथिंगानि माने बलबाम म माने ओ सनतिखौ फुजा होनाय जायो आरोना नोंथाङा खोनाबाय दंब्ला हेलौ अ दा ओ मोसानाय एबा मेथाइ दं आरोना नोंथां
औ दङ' खोनादों खोनादों दा बागुरुमबा बागुरुमबा बर'फोरनि गाहाइ मोसानाय आरो औ मोसानायखौ माने दखना गाननानै हिन्जावफोर मोजां मोसायो आरो औ खोनादों खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
औ औ दा हारिमुवारि दामनाय देनाय दोङो जेरै खाम सिफुं जथा आरो सेरजा नङा होमब्ला दा आबादारि आरो दार्मिक फोथायनाय होनना बुङोब्ला बर'फोरनि गाहाय माने थाग्रा ओ ओ थाग्रा बा थांनानै थाग्रा थांखिया जाबाय आबाद खालामनाय नङा होमब्ला दा बिसोर बाथौ धोरोमखौ मानियो नङा होमब्ला सिजौ बिफांखौ बाथौनि सिन होननानै नोगोर एबा न' सलियाव गायनानै फुजा खालामनाय जायो आरोना दा बे रनसाय बा बे आयदाखौ नोंथाङा आरोबाव गोलावै आङो फोरमायना होनो हागोन ना अननानै
बुंनाय बायदिनो बर'नि उम हारिमुवा इसेल नङा माने जोबोद गुवार जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गानाय जोम जोमनाय थानाय बर'नि आसार खान्थि बेफोर गासैबो हारिमुवा बर'नि मोनसे हारिनि सिनायथि आरो जाय सिनायथिनि गेजेरजों जों जोंनि हारिमुखौ गुबुननि सिगाङाव देखायनो हायो जेरै दा ओ बुंनो हायो मोसानायाव बागुरुमबा मोसानाया बर' हारि हारिनि मोनसे ओ गुबै मोसानाय होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा जाय मोसानायखौ ओ जाय जाय बागुरुमबा मोसानायखौ बागुरुमबा होनोब्लानो बर' हारिनि मोसानाय होननानै बयबो हारिसाफोरनि गेजेराव सिनायजायो बे मोसानायखौ बेखौनो दाख्लैबावैसो जानुवारि दाननि जिस्नि खालाराव जोंनि बे आसामाव थानाय गुवाहाटीनि सरु'सजाय स्टेडियामाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जोंनि आसामावल' नङा बुहुमनि दाब दाब जायगायावनो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव मिथिना मोनजादों सिनायथि होनो हादों जोंनि बर' हारिमुआवबो जे मोनसे गोग्गोम गावनि होननानै मोसानाय दङ। बे मोसानायनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर दामग्रा देग्राफोराबो सिनायथि जानो खाबु मोनदों बर'नि सेरजाया नुनायाव माबायदि बा बर'नि खामा बेसे गोलाव माबायदि नुनायाव ओ बर'नि सिफुङा माबायदि जायो बयबो गावहा गावबा गाव मोनसे ओ महर थायो नङा होमबा गावबा गाव हारिनि मोनसे दामग्रा देग्राफोरा जेरै- बर'नि खामा एसे गेदेरसिन जायो लावसिन जायो नाथाय गुबुन हारि फोरनि खामफोरा बिब्दि महर नङा। माने गावबागाव हारियावनो गावबा गावनि मोनसे सिनायथि थायो आरो दामग्रा देग्रायानो जा गाननाय जोमनायानो जा थ' बैफोरबायदिनि गेजेर अनगायैबो बर' हारिनि गुबै जाग्रा होनोब्लाथ' जों अनला ओंख्रि होनजायो जाय अनला ओंख्रिखौ औ गोबाङानो माने सिनाया बा मिथिया बैफोर अनला ओंख्रिफोरखौ जों गुबुननो ओ जानानै देखायनो बा संनानै दिन्थिनो हायोब्लाबो जोंनि हारिमुवा गोसारगोन बेनिफ्राय ओ बर'फोरनि गुबै आबादानो जाबाय माइ आबाद नङा होमबा बैफोर माइ आबाद ओ बैफोर माइ आबादफोरनि गेजेरजोंनो बर'फ्रा सिनाय जायो बा बैफोर माइ आबादखौनो गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनायनि गेजेरजों बर'फ्रा रांखान्थियारि बिथिङावबो आरजिनाय लाबोनो हायो न'खर बेंनायाव बा गावनि गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनायाव गोबां मदद मोननो हायो आरो बेखायनो जोंनि हारिमुखौ ओ बर'फ्रा गुबुनफोरनो देखायनांगौ जाहाथे जोंनि हारिया जौगानाय लामायाव फैयो। दा
बर' हारिमुनि गाहाइ आयदाफोर दङ बेवहाय दा सिगांथाव बाथ्रा बर'फोरा माने असम आरो माने उत्तर पुरबिय भारतनि सासे बयनिबो मोजां थासारि माने मंगलिया हारिनि सुबुंमोन आरोना बिसोरो दा बर' हारिमुवा जोबोद गोजाम आरो मिथिंगानि सायाव ओ सोनारनानै बा गोसारनानै थायो आरोना नोंथां बा सोनारनानै दाजानाय आरोना दा माखासे गाहाय फुजा आरो फोरबोफोर दङ आङो मोनसे आगोलाव बुंलांबायानो बैसागो फोरनि बयनिबो देरसिन आरो गोजोननाय फोरबो बेयो गोदान बोसोरनिखौ बरायनो थाखाय माने बैसाग दाननि माने सिगाङाव खालामजायो आरो बैसाग दाननि सिगाङाव खालामजायो औ
जायो जायो जागायनानै
औ माने बेयाव गोसोआव गोजोननाय लाबोनो माने मोसानाय आरो रोजाबनाय यै जायो आरोना गोसोआव गोजोननाय लाबोनो थाखाय दा खेराइ फुजा दङ बेयो बर'फोरनि सिगांनि बाथौ धोरोमनि मोनसे मोजां आरो बयनिबो थामहिनबा फुजा आरोना बियो दा बेयाव समाजनि मोजांनि थाखाय बाथौ बोराइखौ फुजा खालामनाय जायो आरोना दा धोरोम आरो फोथायनाय दोङो माखासे जे बाथौ धोरोम बर'फोरनि गोजाम धोरोम नङा होमब्ला बेयाव सिजौ बिफांखौ फुजा खालामनाय जायो जाय सिजौ बिफाङा माने सि बोराइ एबा बाथौ बोराइनि मोनसे सिन आरोना दा बाथौनि गाहाय मन्दिरा जाबाय बा नोंथां औ बा होनना बुङोब्ला जेरै बार हा दै अर अख्रां बेफोरबायदि नङा होमब्ला दा मोसानाय आरो रोजाबनाय माखासे दङ बागुरुम्बा माने बर' हिनजावसाफोरनि बयनिबो मुंदांखा मोसानाय आरो बागुरुम्बाया बेयो मा माने बायज'फथि मोसानाय आरोना बुंनाय जायो दा खेराइ मोसानाय दङ माने दौदिनि मोसागिरिनि हेफाजाबाव माने खेराइ फुजायाव खालामनाय माने ओ जावथि मोसानाय माने बायदि बायदि दङ आरोना दा नोंथां
औ
दोङो गानग्रा जोमग्रा दङ आइजोफोरनि थाखाय दख'ना आर'नाइ माने बायदि बायदि गामसा फालि माने दख'नाया दख'नायाव गोबां रोखोमनि आखाइनि माने आगान बा आगर थायो आरोना जेरै फारौ मेगन हाजो आगर ओ मोसौ आगर थाइगिर बिबार आगर माने बायदि बायदि थायो आरोना दा मुंदांखा हौवाफोरनि थाखाय गामसा नङा होमब्ला दा गामसा आरो आर'नाइ आर'नाया बर' हारिमुनि मान सनमान आरो ओ बरायनायनि गाहाय सिन आरोना नोंथां
बेयो आर'नाया मान बा आसथाय आरो सिनायथिनि गोहोसिन आरोना बर'फोरनि माने गोबां हारिमुवारि हाबाफारियाव बेखौ मान होनो बाहागो खालामो आरोना आर'नाइखौ
औ
दा बेनि गेजेरावबो जौ दङ हारिमुवरारि माने हारिमुवारि फुजा फोरबोआव माने हाबा हुखायाव जौखौ बाहागो खालामनायनि मोनसे गोलाव खान्थि दङ आरोना नोंथां दा जेराव सुबुं समाज आरो जिउ थायो बर' समाजा मोनसे गोजोन जावरि आरो समाजारि बिखान्थि गोनां नङा होमब्ला? दा खौसेथि दङ बेवहाय खौसेथि होनना बुङोब्ला गामिनि माने हाबाफारि बा आबाद मावनाय बिखान्थि ओ-खौसेयै माने खामानि मावनाय बेफोरखौ जोङो नुबोदों बा नुनो मोनदों आरो ना दा दा मान होनाय दङ बेवहाय ओ-गोजाम आरो देरसिन सुबुंफोरखौ माने मान होनाया ओ-जोंनि माने बिखान्थिखौ मानिना सोलियोबा जों बेखौ मानिना सोलिनांगौ आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। गोजोन्नाय थाबाय। औ। नोंथाङाबो बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै गुवारै बेखेवना होनायनि थाखाय। गोजोननाय थाबाय औ औ दो औ जागोन दे।